खोनाबाय ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ नोंथाङा ओरैनो दंथ'योना?
औ ओरैनो दङ फ्रि
औ ओरैनो दङब्ला जोङो बिदिनो न'खरनि हाल साल बायदि खबरफोरखौ लालायनो हागोन ना नोंथां?
औ - औ हागोन दे।
औ- औ बिदिनो दा नोंथांङा मा खालामना दंथ'यो।
दाथ' आंङो ओरैनो दंङ।
अ' बिदिनो नोंथांङा माबाफोर मावो नामा ना ओरैनो माबाफोर खामानिफोर मावो हेलौ।
मावनायाथ' मावा आं दा फरायगासिनो दङ सिगाङाव मावदोंमोन आरो।
औ औ बिदिनो दा नोंथांङा टाउनाव थायोना गामियाव थायो।
आंथ' दा गामियावसो।
अ' गामियावनो नोंथाङा दा कचिंफोर लादोंना एबा माबाफोर फरायगासिनो
कचिंथ' लायाखै आं दा एम ए खालामगासिनो।
अ' थिगानो ज नोंथां आरो एम आइ जोब खालामनानै माबाफोर सानदों नामा नोंथाङा।
ओ दाथ' आङो मिडियाजों मानिे माबायाव दंङो आरो। मिडियाजों ला आनाव दंङो दा मिडियायाव आं सम सम ओंखार ओमफ्राय बिदिनो न'निफ्राय भइस खालामना हरो।
अ थिगानो होमबालाय नोंथांनिसिम बिदिनो जेनेबा जेन बा निसार आरोना
औ।
बायदिसिना खौरांफोर फोसावो। उ सियन ह नोंथां औ ओमफाय ओ नोंथां ओ नोंथांमोननिया माइ गायजोब्बाय नामा
औ माइआथ' दा गायगासिनो अखा गैयैनि थाखाय गायजोबनो हायाखै आरो।
अ' औ औ जोंनियाबो बिदिनो थिं जाय माने अखानि थाखायनो गायनो हायाखै आरो बिदिनो खायफा बिदिनो दै गोनांफोरखौ गायनो हाबाय बिदिनो दै गैयैफ्रा गैया। दासिमबो माने अखानि थाखायनो माने गोबां जारला जादों आरो। दा नोंथांमोना बे माइनि अनगायै मा मा आबाद मावबावो
ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनै माइ आबादखौनो मावनाय जायो। बेनि अनगायै खायसे आबादनि बिथिङावहाय आरोबाव बिदिनो खायसेया थास' फ ओमफ्रायो बेसर सिबिं सबाय बेफोरबायदि आबादखौ मावो आरो।
औ।
जोंहाथ' बांद्राय मावनाय जाया माइल'गसो गायनाय जायो जोंहा। आबाद हिसाबै ओमफाय
औ। औ नोंथां औ
औ।
उम जोंना बिदिनो जोंनि खाथिफ्राव माने बिदिनो सबाय बिमाफोर गायो सबाय बिमा, भिन्दि बिदिनो आरो गोजां बोथोराव आलु बिदिनो लाफाफोर लाइफोर गोजां बोथोराव जानो जोबोद मोजां नङा दाथ' गोजां बोथोर फैगासिनो दं लासै लासै दा गरम बोथोराव माने बिदिनो मेगंफ्रा एसे बिदिनो खम सबाय बिमा बायदिफोरल' जायो सबाय बिमा भिन्दि गोजां बोथोराव माने साबसिन आरो बिदिनो मैगं थाइगं जा बेलायाव आरो थानोबो मोजां जायो गोजां बोथोराव दा गरमाव जोंनिया जोबोद खस्थ'। बिदिनो लाइनफोर गैयाब्लााथ' जोंना गोबां खस्थ' जायो बिदिनो फेनफोर बायदिफोर लाबाय थानाय हुदा जाबाय नालाय जों थानो हाया जाबाय। दा ओ नोंथांमोनथिं बिदिनो कारेन्टफ्रा थांजोब्बायना बिदिनो लाइनफ्रा ओ सुबिदाफोरा?
औ औ बेफोरनि सुबिदायाथ' सिगांथारावनो फैनाय जादों।
औ औ औ औ। बेनो नोंथां। बिदिनो बिदिनो नोंथांमोना मोसौफोर फियोना फिया?
जोंनियावथ' दा मोसौ गैया जोंनि गामियाव बहुद खम दा मोसौ फिनाया।
औ मोसौखौ दानिया बांसिन फानहरजोबबाय ना बिदिनो। माइफोर गायबाबो बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों एवोना।
आथिखालनि औ आथिखालनि सुबुं माहारिया ओरैबायदि अलसिया जाबोबाय नालाय। खस्थ' खालामनो बाग्रा जाबाय।
नंगौ नोंथां।
बयबो गोरलै जिउ खुंनो लायोना।
औ नोंथां।
उम बेनिनो।
माने दानिफ्रा माने बारा खस्थ' सैजखौनो हाया माने सान्दुंआवबो ओंखारनो हाला माने दानिया। प्राइभेट जाबोबाय बांसिनानो माने आरामाव लुगैयो खिन्थु बिसोरो आरामाव जानोबा बिसोरो बेसेदि खस्थ' खालामग्रोनांगोन बेखौथ' मिथिया।
औ औ
ओ गिबि जोङो फार्स्ट खस्थ' खालामग्रोबासो जोङो आरामखौ मोनगोन नङा होमबा नोंथां?
औ
उम जोङो बिदिनो
जोङो जाखिनि खामानिखौ मावा मानो जोंनाव बिदिनो जों गोबां बिदिनो आइडियाफोर थानांगौ बिदिनो गुबुननिफ्राय आइडिया लानानै जों मावनांगौ। जोङो बेफारखौनो खालाम जोङो बेलेग इनखाम मावनांगौ।
औ
जोंनाव बिदिनो थांना थानायनि उनाव गोबां लामा दङ जोङो मावनानै जानो रोङोबा। जोंनो साख्रि बाख्रि नांलाया मानो जोंनो। जुदि जोंनाव बारिफोर बानायनो हायोबा जुदि जोंनाव साफात बागान बायदिफोर बानायना लायो। दा जोंनि न'फ्राव बिनो गोबां मोजां जायो आरो बिदिनो जोङो न'फ्रावनो जों साफात खाबाय थानानै जोङो फाननानै जाबाय थानो हायो। साफाताथ' बिदिनो दाइनजि नोब्बै बोसोर आसि बोसोर थाङो माने गोबां गोबाव गोबाव जनो गायबाय थानाङा खेबसे गायबानो जाबाय खाबाय थादो। जोंनि गामिथिं माने बांसिन बि साफासो गायो आरो नोंथां। सापातजोंनो जाग्रा दं आरो जोंथिं। बिदिनो माइफोरखौ बारा गोसो होआ माइफोरखौ बिदिनो बायनानै जायो आरो।
औ। जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन आबाद माव ना जोंनि ओनसोलथिं मानसिफोरा आरो जायगाजों लोगोसे ओरै हा आरो बारहावाखौबो नायनो गोनां जायो।
औ
ओम
बिदिनो जोंनिया जोंनिया हायेन ओनसोल नालाय बिदिनो माइफोर जायो। बिदिनो हाजो ओनसोलफ्राव बांसिनानो बिदिनो साफातफोर गायो। बे साहफाता एसे बोरि जायगा नांगौ एसे दैफोर थाबाथाय जानो नागिरा साफादानो थैनो नागिरो। आरो बिदिनो गुबुन बायदि बायदि दंफां लाइफांफ्रा माने दैफ्राव जानो नागिरखाया माने। दंफां लाइफांफोरखौ जोङो गायोबा माने गोबां रां मोननो हायोना जेरै जोङो दामिनि दामि दंफांफोरखौ गायनांगौ आरो सन्दन दंफां बायदि दामि दामि सिगुन साल बायदि बायदि। दामि दामि गायना दोनबा जोङो सानसे समाव माने नैजि बोसोर एबा थामजि बोसोरसोनि उनाव जोङो गोबां रां मोननो हायो जों दंफांफोरजोंनो माने जोङो संसार जालांनो हायो आरो बिदिनो सानसे समाव जोङो बिदि बिफांफोरखौ जोङो दुथासो जोङो जुदि हाफोर दंजायो जोंङो गोबां गायना दोनोब्ला गोबां रां मोनो बिदिनो जोङो सानसे समाव जोङो खरर फथिबो जानो हागौ बिदिनो दामि दंफांफोरखौ जों गायजोबोबो गोबां दामि दामि दंफांफोर दङ बिदिनो गोबावजोंसो मोनो आरो खिन्थु बेबो
दा नोंथांमोननि ओनसोलावथ' नों थाङा ओरै साहा आबाद मावो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायबाय नङा होमबा ओरैनो नोंसोरनि ओनसोलाव ओरैनो फ्राय बांसिनानो साहा आबाद मावो दा बेनि अनगायै गुबुन ओ गुबुन आबादफोर मावबावो ओरैनो?
जोंनिया माने मेेना सापात आरोना सापातखौ जोंना बांसिन गोसो होयो माने जोंने एसे दैफ्रा बारा थानो नागिरा जों एसे एसे हायेनबाबो माने बारा दै थाया आरो जोंनिथिं गोरान माने दैमा दैफ्रा माने बारा गैया जोंनिथिं एसे गोरान जायगा आरो बे जायगायाव माने जोंनिया बांसिन माने गोरान खेथिया जानो नागिरथारा बांसिन ओ सरि माबाया माइफ्रा जानो नागिरा आरो माने बे दैफोर नांगौ जायोना बेनि थाखाय दा बिनि थाखायनो माने बिदिनो गोरान खेथिफोर गायो बांसिन सापातफोर दङ बिदिनो आरो सबाइ बिमा बायदि बायदि मैगंफोर फां मावो भिन्दि बायदि बायदिफोर गोरान खेथिफोरखौ माने मावो आरो दा नोंसिनिथिंबो बिदिनो मावो नामा नोंथां गोरान खेथि?
जेरैथिंथ' ओरै गोरान खेथि मावनाय जों नुुनोनो मोननो थाङा उम ओ जोंनियाव अखानि एसेबां आंखाल जायामोन जानायाथ' बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव गाहायै माइ आबादखौनो मावनाय जायो बेनि अनगायै माखासे मैगं थाइगं जेरै जों बोथोर नायै बोथोर गोजां बोथोराव गोजां बोथोरनि मैगं आरो गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोरनि मैगं बेनि अनगायैबो सरासनस्रा माखासे लाइ लाफा फाथो मैथा बेफोरथ' थाखाबायानो बेखौथ' सरासनस्रा सुबुंफोरा बयबो न'खराव मावनानै जायो बेनि अनगायैबो बेफोरनि न'आव जानो ओ न' जानो थाखाय गायनाय खायसे आबादफोरखौ ओ बिदिनो एसे एनै फिसा दौ फालांगि खालामनानै जों माखासे जाथोर बर' न'खरफोरा ओ गावसोरनि न'खर सुंथानायखौबो जों एसे नुनो मोनो आरो माने आट मावबा थाय फालांगि खालामनायानो जाखाबाय नङा होनबा जेरै माइ आबाद मावनानै जों गोनांथि जों गोनांथि जानाय समाव बेफोरखौ फानहरनानै जोंनि गोनांथिखौ सु फुंनानै लानो हानाय जायो आरो बेफोरनि आं गोबां बिदिन्थिबो मोननो थाङो आरो नुदोंबो जोंनि ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्रानो माइ आबाद मावनायजों लोगोसे बायदि बाय बे मा आबादफोरा मावफानानै बेफोरखौ फाननानै गावसोरनि गोनांथिखौ सुफुंनाय आरो न'खर संसार खुंनायखौ जों ओ दा नुनो मोनगासिनो दं आरो
औ